औ खोनाबाय खोनाबाय
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ औ मा खबर ओमफाय
मोजांथा
औ दा मा खालामगासिनो दं नोङो
नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा नोंनिथिंजाय
औ आं खोना आं खोनादों नोंथां
औ औ औ दे
औ औ आं खोनाबाय
औ ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जा जाखांबाय ना
औ जाथवाखै नोंथां
आदसा दिनफोरा मा बायदि बोथोरफ्रा नोंसिनिथिंजाय
अ जों थिजों थह दायो बोथोरा बेबायदिनो मोजाङैनो दंथयो एसे गरमा एसे बांद्राय जादों दासान्दि
अ अखाफ्रा माबायदि
अख्रा अखायाथ दाखालिफोर एसे हाबायानो थादोंमोन बोथोरफोराबो एसे गाज्रि जानानै दंमोन बाना जानानैहाय माने दैमाफ्रा लोम सावजोबनानै दंमोन दायो एसे सानदुं दुंनानै मोजां जाबाय आरो दंगफोरा रानजोबाय माइफोर खौबो दाखालिफोर साननैसो अखा हानानैहाय गायनो हायाखैमोन बांद्राय। थाथ'नो गोनां जादोंमोन मा-माने। बांद्रायाव माथावरिफ बायजोबनानै दंमोन नालाय। बेनिखायनो दायो सान्दुं दुंनानै बोथोरफोरा मोजां जानायखाय माइफोरफोरखौ जा गायफिननो हाबाय।
औ औ दाथ' नोंथांमोननि थिंजायबो माइफोरखौ ओ गायगासिनो दङ ना?
औ नोंथां गायगासिनो दं।
आदसा ओमफ्राय गायनायावहाय जेबो उसुबिदा जायाखै नामा? माने बे बोथोरनि थाखाय माबाफोर
अ दाखालि साननैसो अखा हाबाय थानायावहाय जेनेबा बोथोरा जोबोद गाज्रि मोन। दाखालि दैफोरा बिराद लोमजोबनानै दंमोन। दै बारा गिदिर-गिदिर जाबाय थादोंमोन बेनिखायनो गायनो हायाखैमोन आरो दा दंग'फोरा रान जोबनानै दैमाफोरा एसे दैफ्रा खम जानानै मोजां जाबाय गायनो हानाय जाबाय।
आदसा दा नोंथांमोननि हरैहाय मा मा आबादखौ गायगासिनो दं दा बर बर्थमान माने मा मा माइ गायदों।
औ जोंनाथ' माइआ गोबां रोखोमनि गायो जोंहा गुबुन गुबुन मुं दङ नङा ओमबा माइआ नोंथां।
औ औ
ओ जोंनिथिं दायो बांसिनानो जोंहा मासुरि रनजि त बाहादुर ओ जंगु बन्दु बेफोर माइखौ गायगासिनो दङ।
आतसा
औ नोंथां
ओमफ्राय दा ओ माने नोंथांमोननिथिंजायहाय ओ मा मा खायद'फोरखौहाय जाग्रा मुवाफोरखौहाय दा जो माने दोनथुमनानै दोननो हायो बे दैज्लां बोथोरावथ' ओ सोरहाबा दै बानाजों ओंखारनो हाया सैहा सोरहाबा अखाजों उसुबिदा थह बे समाव नोंथांमोनहा माबायदि जाग्रा मुवाफोरखौ माबायदि दोनथुमनानै दोनो आरो मा माखौ दोनो आरो
औ जोंहाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जों नुनो मोनो। मिथिनानै मोनो जे जाहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां दोनथुमनानै जानाय मैगंफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोर जाहैबाय जोङा ओ मुला मुला। गोरानफोरखौ जों दोनथुमनानै दोनो नारजै आरो सेवालि बिबार ओ बासिगि बिबार ओ सामब्राम उम थाइखा बेफोरखौ जोंहा ओ उन-उनाव जानो थाखाय फोराननानै दोनो आरो ना बेदरफोरखौ दाउ बेदर अमा बेदर। बेफोरखौ जोंहा उनाव जेब्ला गैया जायो उनाव समाव जानो थाखाय जों फोरानना दोन नाय जों नुनो मोनो।
आतसाथ' नोंथांमोना नोंथाङा। बो माबाफोर प्रिपेरेसन खालामदों नामा बिनि फारसे माने ओ दोननो थाखाय हाय
औ जोंनाव दायो नारजिखौ दोनथुमनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं।
आदसा ओम बे नारजिखौहाय माने ओ मा प्रसेसैहाय दोनो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा माने जे ए ओ गोबांथार मानसिफ्रा रोखोम रोखोमनि प्रसेस दं नालाय थ' नोंथांमोननावहाय माबायदि ओ नोंथांमोननि न'आव स्पेसियेलि बा नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि आ बेखौहाय स्टल खर खालामनानै दोनो
औ ओ दार बे दोनथुमनायाथ' जोंना ओनसोल लाना ओनसोलै आलादा आलादा जायो नालाय अ होमबा जाहा जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि नारजिखौ दोन्थुमनाय जायो बेखौनो आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै
औ औ
जोंना नारजिखौहाय जोंहा फाथोनिफ्राय मोननाय जायो नालाय फाथो दंफां खौ जोंहा दुब्लि बा एसे लांदां फोथारफोराव हा एसे जावग्लिनानै गिबियावनो फोनानै दोनग्रोनाय जायो।
उम
आ जेब्ला एसे देरो एसे देरबा नाथाय जोंहा आ फाथोखौहाय गोरलै समावबो जानो हायो। जेब्ला नारजि फाथोहाय गोरलै गोरलै जायो अब्ला जोंहा आ फाजा एवनानै जा जों जानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जेब्ला फाथोफोरा एसे देरो अब्ला जा फाथोफोरखौ सोरबा सोरबा खायो आरो खानानैहाय फोराननानै दोनो नाथाय जोंनिथिं खाबाथाय बांद्राय मोजां जाया होननानै आ दानसयो ओ बुद बियावहाय दानसनानै दानस'नाय जायो दानस'नानै जमा खालामनानै लाबोनानै नै खामसालि बा न' लांदां बेबायदि जेराव माने माबा माबि बस्थफोरखौ दथुमनाय ज बेयावहाय लाबोनानै जमा दोनो दोननानै बेनि सायावहाय बस्था बा दख'ना सुरि बेफोरखौ जाहा खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे गोलोमनानै बा गरम जानानै बिनि फाथोनि बिलाइफोरा सिरियो खालायनाङि बायदि
उम उम
ए साननै सानथामसो दोननायनि उनाव बे फाथोआ बिलाइफोरा गरमजों सिरिलांजोबो आरो हारसिं नो सिरिनायनि उनाव हाय ओ सिरिनायनि उनावहाय बेफोरखौ जांख्रिनानै होबानो स्र' स्र' जाजोब गलांजोबो
औ
बेनि उनाव जोंहा फाथोखौ एसे साफा खालामनो मैला जायो नालाय एसे देन्थाफोर थाबावाथाय जोंहा एसे साफा खालामनानैहाय ओ फोराननानै होनो आरो जेब्ला फोराननानै दोनो ओ अब्ला फोरानखांनानै जा दोनथुमो जाहाथे उन समाव जोङो नारजिफोरखौ खौ जानो लुबैबा जानो हायो नारजिफोरखौथ' जों ओरैनो जानला मोनला समाव मोननो नागिरा मेसें बोथोरफोरावसो बांसिन फोनाय जायो नालाय नोंथां ओखायनो बेनिखायनो मेसें बोथोरफोराव जानो थाखाय जोंहा नारजिफोरखौ दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां।
औ आमफ्राय नोंथाङा बे फुलाखौहाय जे फोराननानै आ गुद गुग्रुब होनाय मोनसे ओ खायद' दंना बिनि बिसय नोंथाङा मिथिगौ नामा बा मुलाखौ नोंथांमोना माबायदि सटर खालामो माबायदि दोनो।
अ नोंथां जोंना मुलाखौहाय ओ फुनानै फुना लाना फैनानै जा साफा खालामनानै लाग्रोयो एसे साफा खालामनानै लाबोनानै औ फिसा फिसा हाखुना हानानै जाहा सान्दुंआव फोराननानै दोननाय जायो। नोंथां
आतसा बेखौहाय नोङो बे मुला फोराननायखौहाय मा मा रोखोमै सङोब्ला मोजां जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंना मुला गोरानखौहाय बांसिननो अनला ओंख्रिफोराव होदेरनाय जायो। अनला ओंख ख्रिफोराव होदेरबा मैगंफोरा मोदोमो बा गोथाव जायो होनो गोथाव जायो आरो।
अ आदसा आरो जुदि औ
नोंथांमोननिथिं अब्ला माबा बायदि माबायदि मैगंफोरखौ दोनथुमनो हायो एसे मिथिनो हागोन नामा?
ओ जोंनिथिंथ' जोङो दा बरथमान जोङो ओ औवा मेवाइ खौ जोङो मोनोना बे समावहाय बाजारावहाय गोबांथार ओंखारनानै थायो त' बे समाव जोंनि थाखाय बे मु ओ बे गुसु जेखौ होनो बेखौहाय स्टर खालामो आरो आरो बेखौहाय ओ बेखौ स्टर खालामनो थाखाय बारा ओ हार्ड प्रसेस नङा। बेवहाय जोङो माथ्र' जोङो लाबोनानैै औवा मेवाइखौ जोङो साखा साखा हानानै बेखौहाय जोङो बय सिङाव सोनानै दोननांगौ आरो बियो जेसे बियो गोलाव सम थागोन एसेनो गोखै मोनसे ओ टेस्ट फैयो आरोखि बेवहाय त' बेखौ नोंथाङा मानेन नाफोरजों बे गोलोम बोथोरावहाय जेब्ला ओ गोखै जानो लुबैयो बै समाव जोङो बे ओ मेवानि बे जे फोराननाय बेखौ जोङो जानो हायो आ खि त' बे दानि समावहाय बरथ'मान बेखौ खालामो आरो बिदिनो आसारफोरबो अनेखथा दा थाइजौ ओंखारोना आरो बे थाइजौ जोंहायनो गोबां आसार बानायनानै आ बे गोलोम बोथोरावहाय खहाबा खहा हाबा मोनो समनि गेजेराव ओखामफोरखौ अब्ला जोङो बे आसारफोरजोंनो जोङो जानो हायो। त' बेबायदिनो ओ बिबिनन' रखमनि जोङो माने ओ जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो स्टर खालामनानै दोननो हायो आरो आरो दोनो आरो ओरैथिं जोंना बांसिन
औ
बे मुला फोराननाय बेफोरखौहाय बारा ओरैहाय इउस खालामाखै आरो बाहायनाय जाया अ' बेबायदिनो जे सिजोनजों जे ओंखारो बोथोरनि हिसाबैसो आ ओंखारनायखौ बाहाय माने स्टर खालामनानै दोननाय जायो आरो।
औ नोंथां ओ जोंनिथिंबो जोंनाव गोबां रोखोमनि उम ओ फिथाइखौबो जोंहा दोनथुमनानै दोनो जोंहा जेरै ओ थाइखा फिथाइ दंना बे थाइखा फिथाइखौ जोंहा ओ ओ बारि बा दंफांनिफ्राय लाब बोनानै ओ दानखावनानैहाय एसेस ओ गोबा गोबा हानानै जाहा ओ दो दुरुंफोरावहाय मालें सुनानै खा ओ सान्दुंआव एसे सान्दुं नांनाय जायगायाव होनानै दोनो आरो बिनि उनाव बे बे ओ थाइखायार रानोबाथाय थै थाइखाखौ रानोबाथाय जोहा ओ नाफोरजों रुदबनानै जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बे थाइखा औ थाइखा रोसिया जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा होयो जाहा जेब्ला उदैफोरा गाज्रि जायो गेस जायो खिनायफोर जालाबायो अब्ला जोंहा बे थाइखा फिथाइखौहाय दैयाव सोमना दोननानै संख्रि एसे लागायनानै लोङो आरो नोंथां अब्लाना उदैफोरा मोजां जायो थान्दा जायो होननानै जोंहा बुङो
उम बे गासैबो मोनसे ओ मेडिसिननि मुलि बायदि खामानि होबा आय आरो
औ नोंथां औ अब्ला जों नोंथां नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावलायबाय जोंहा समाबो जाना फैबाय।
औ हामबायसै नोंथांजोंहाय गोबांथार बिसयखौहाय मिथिनो मोनबाय। बुजिनो मोनबाय अब्ला दोननोसै ना औ दे हा
औ।